औ
औ नोंथां मा खालामदों?
दङ नोंथां
ए मा खबर खबरफोरालाय
ओ खबराथ' मोजाङानो बैसागु फोरबो थांबायना जेनेबा दा थ' गोदान बोथोर मोनफैलाय नालाय ओंखायनो जेनेबा बोथोरफ्राबो मोजां नालाय बारा गाज्रि नङा ओंखायनो खबरा मोजां आरो जेनेबा ओं ओं
बैसागो बोथोराव थांबाय होनोमबाथा बैसागो बोथोरावल' नोंसोना माबायदि थांखो मा खालामखो?
अ होमबा नोंथाङा आंनि ओ जों आंनि बैसागु बोथोरनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैदों नङा होनबा ना मा बोरै मोजां थांखो ओं जेनेबा जोंथिंजायनियानो जाहैसिगोन आरो ओं होमबा आं एसे खोन्थालांसै आरो दै बैसागुखौ बोरै बोरै खालामोना
अ नङा बैसागोआव माबायदि खुंखो नोङो बेखौ
अ जागोन दे जागोन जों
मिथिगौनो अब्लाबो नोंनिफ्राय थिनो लुगैदों आरो नोंबा माबायदि खुंखो मा खालामखो होननानै बैसागु बोथोरफोराव एसे खबर लाबाय बैसागु बोथोरनि नङा होनबा।
औ दा नोंथाङाबो नोंनिखौ खिनथा नांगोन दै नोंथां?
खोन्थागोन आं
अ होनबालाय खिन आरोना। ओं मानसिनि सिगां बैसागु मानसिनि सिगां बैसागु संक्रान्तियाव मोसौ थुखैबाय।
ए बै मोसौ थिखांनो थु माबा थुखैनाय सानखौ मा होनो नोंसिनि
संक्रान्ति
संक्रान्ति ए नों मिथिबाय बेखौ। जोंनिथिं आं बर' रावाव मा होनोमोनथाय बावबायलै जोंथिं बांसिन हारसा सोदोबसे बाहायनाय बायदि जायो समाव। एसे दङनामा?
अ अ।
गोसो गैयामोन आरो आं संक्रान्तथि होनो होन्नानै।
ओं संक्रान्ति होनो आरो बेखौ नोंथां ओमफ्राय इनि बिनि उनावथ' जेनेबा बैसागनि एक जासिगोन नालाय
ओं।
बैसागनि गाव गावबा गाव धोरोमखौ फार्स्टावनो खुलुमो आरो।
ओं।
जेखियानो जा गबाव धोरोमखौ खुलुमो बेनिफ्राय जोङो गेदेरखौ उन्दै सनमान लाबाय गेदेरा गेदेरखौ गेदेरा उन्दैखौ अनबाय ओमफ्राय खेदया गिदिरनो मान होबाय मान बावबाय मान लालायबाय आरो दै। बेनिफ्राय जोंहा बैसागु मोसाबाय आरो बैसागु मोसानायावबो जोंहा औ नों
बैसागु मोसानाया बै सानखालिनिफ्राय मोसानाय बेना
जोंनिया नेक्स्ट नेक्स्ट दिनाव फु ओ ओ मोसानाय जायो आरो जेनेबा बैसागनि दुइ थारिखाव आरो
औ
ओमफाय मोसानायनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदोंना नोंथाङा माजों मोसायो जोंना
औ मोसानायनि सिगां माने जोंथिंनिया एसे बेलेग जानाय बायदि मोनदों माथो मा जोंनिया जोंनिया माबायदि जायो बै नोंजों बुंदोना ओ एक थारिखखौ माबा मो संक्रान्तिया जोंनिया सानसे सिगाङावनो जायोदां माथो जोंन्थायमा बेनिफ्राय नेक्स खालि दमासि जायो जोंना
दमासि
ओं दमासि होनना बुङोलाय थारमाने हमनाला इनि नेक्स खालिसो एक थारिख जायो
अ ओं नेक्स थारिखआनोथ' नेक्सआवनो थ'
थामाने हमना ला जोंना माबायदि जायो जोंनि बैस सागोनि बैसागोनि गाबोन एक टारिक बिनि सानसे सिगां खौ दमासि हमो दमासि बेखालि मोसौ थुखैया बै मोसौ थुखैनाय सानसे उनावसो
सानसे सिगां
ओं से खोनथानि दमायसि दमायसिनि उनाव अखानायै से तारिख
अ एनिफ्रा औ अ एनिफ्राय नोंथां
ओं
मोसानायथ' जागोन
नों थांनो थांदिया
मोसाहैदों मागिदों गामियावनो ओ जोंहाथ' मोसा सानायाव जेनेबा जोंनि हारिमुनि दामजुफोरखौनो लायो जाहैबाय जेरैहाय आङि औ दामजुनि नामफोरखौ एसे खोनथानोसै नों थांनो आङो ना मिन मोनथिखायो खाम जथा सिफुं सेरजा जाबस्रिं ओमफ्रायो गंगोनादि जाबाय जोंनादि खर' लाग्रा इफोरखौबो हिन्जावसाफोरा जा खर'फ्राव लागोन आरो नङाबा सोरबा दामगोन आरो ओमफाय ओ औवाजों बानायनाय गरखाबो आरो
खरखाबो
औ ओमफ्राय जोंहा जोंहाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइ दं नङा होनबा बेखौ जोङो सुर गोनां हिसाबै गोसोबायदि बानायसिगोन आरो जेनेबा मिथिंगाजों गोरोबनाय
ए
बेनिफ्राय जोंहा मोसासिगोन आरो मोसानायाबो जों जोंनाथ' बयबो ओंखारो गथ'आ गथ'फोर जमा हान्जा जायो ओमफाय सेंग्रा सिख्लाफोरा सेंग्रा सिख्ला जमा हानजा जायो ओ गारजेनफोरा आलदा गावसोरनि जायो ओमफ्राय बोराय बुरै जेनेबा आबै आबौफोरा मोसायो आरो गावसिनि बै जोंनाथ' बैसागुआ बो सोराव खनसेल'ना आरो जोंहाथ' बै सागुआ बर'नि आगु फोरबो नङा होनबा नोंथां
ए नंगौ
औ इनिखायनो जों माने बयबो मोसायो आरो
ए
फ्राय जोंना आरो उनावहाय ओ मोनसे खेला होयो आरो जोंथिंजाय
खेला
औ माने गेमस आरोना इयावमाने फोरबो बैसागु फोरबो लास्ट हिसाबै मानियो आरो जेनेबा जोंनि मोनसे ओ बे हाय मा मा खेला थायो होनबा खारनाय बारनाय मोसानाय ओ काबादि ओमफाय गेले फुटबलफोर गेलेनाय बेखोनो बानायनाय जायो आरो।
औ बेफोरखौनो मा नोंसोर कालसार प्रग्राम बायदिसो खालामो। ना ना बिदिनो बै सानखालि होयो।
अ बेना उनावहाय जे जों जेब्ला बैसाग मासावनो होगोन आरो बेखौ। खालसार प्रग्रामानो होनजागोन आरो कालसार प्रग्रामानो आरो
बिदि कालसार फाथिनानै होयो आरो नामा?
औ औ।
ओमफ्राय मोसानाय दामनाय-देनाय ना ना
औ। बेयावनो जेनेबा खारनाय गेम खेलाफोरखौ होखांनायनि उनाव जोंहा मोसानायखौ सानसे लागोन आरो आरो नोंथां सानसेयाव हायाबा जोंहा साननैखौनो लायो।
औ।
ओमफाय नोंथांनिखौ खिन्थानो हागोन नामा?
ए जोंनाबो बैसागुआलाय मोजाङैनो थांबाय देग्लायलाय। जोबोर मोजां नांदों। जोंनाबो बिदिनो गामियाव कालसार प्रग्राम फाथिदोंमोन देग्लायलाय मोजाङैनो जालांदों। जोंनाबो बिदिनो बैसागो बोथोर। खेला माबा माबि होयो जोंना बुङो। उन्दै उन्दै गथ'फोरनो कुइस बादायलायनाय हरखाब बादायलायनाय बिदि होयो आरो ना माने साननै प्रग्राम फाथिदोंमोन देग्लाय जोंनाबो।
औ।
बिदिनो बैसागुआव। ओमफ्राय फासखालि गथ'फोरनो खारनाय बारनायखौ होबाय। ओमफ्राय मोसानाय बादायलायनाय खन्थाइ आवरायनाय बिदिफोरखौ होबाय आरो ना।
औ।
बेनिफ्राय बे नेक्स्ट खालि गायक लिंबाय एसे गाइक लिंनानै कालसार। प्रग्राम नालाय थाबा एसे मोजां जायो ओम गाइकफोरखौ लिंनानै बिदि। खुंदोंमोन आरो देग्लाय देग्लाय माने आगोलनिफ्रायनो खुङोमोन खिन्थु जोंना आगोलाव एसे साननैसो ब्लक बन्द' जाना दङमोननो ओमफ्राय सेंग्राफ्रा देग्लाय थांनाय बोसोरथामनिफ्राय सेंग्राफोरा ज' नांनानै खालामफिनदों आरो एसे गामिफोराव बिदि कालसार प्रग्राम थाबा एसे देभेलप जालाङो गामिफोरा मोजां जाब
औ आरो
आलासि लिंनानै आलासिफोरा एसे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ एसे बुजायहोनानै एसे मोजां लामाथिं लाबोयो होननानै
औ औ माने नोंथां औ ओ दे बुंग्रोलाय नङाबा नोंथां नोङो
औ बै आलासिफोरा एसे मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ बुंनानै एसे बुजायोब्लालाय गथ'फोरा एसे बुजिनाय जालाङोना गामिफोरा एसे स्राब साबस्रिं जालांलाङो होननानै जोंनि बर' गामिफोराव एसे लोंनाय जानायफोरा एसे खमायलांथों होननानै
औ
नाथाय लोंनाय जानायफोरा बैसागो फोरबोआव फाथियाबा थ' माने बयखौबो जों ज' जालायनो मोना नालाय बैसागो बोथोराव बयबो ज' जालायो माने जोंनि हारियाव सोरबा बहाबा थाहैयोबाबो बबेबा खामानिफोराव थाहैयोबाबो माने न'आव बैसागु बोथोरफोराव ज जाजोबो आर नंगने रंजालायनाय नालाय रंजालायलाय होननानै ज' फैलायलायो नालाय
औ
मान होलायनाय जायो बिमा बिफाखौ हाथिं हमना खुलु लुमलायो बिदिनो
औ
उन्दैफोरा दा आबै आब दंमोनखौ खुलुमनाय जायो ज' थानसालियाव बिदि जायो आरो जोंथिं
औ औ
उम बैसागो ओमफ्राय आर'नाइ होयो बिदाया बिना बि बिनानावा बिदा फोरनो बिदि होयो आरोना औ जोबोद मोजां नाङो बिदिनो औ माबाफोर बुंनो सानदोंमोन
अ जेनेबा जोंनाबो नोंथां खि थानो बावदों आङो जेनेबा गावनि गोरोंनि ओ जोंनि गामियावबो इदिनो खालामनाय जायो आरो जेनेबा गोरोंफोरखौ ओ बांसिन नाम्बार मोननायफोरनो मोनसे मान फालि हिसाबै जेनेबा जोंना थ' मान फालि आरनाय नङा होनबा नों
ओं आरनाइ
औ बे आर'नाइखौ जोंहा होनाय जायो आरो
औ
ओमफायो नोंथां जोंनियाथ' ओ बैसागु मेला होनना बुंबा जोंहा गासिबो गावनि रोंगौथि दिन्थिफुंनाय माने बा दायलायनाय थागोनना बेहाय नों थां थारमाने बेहायबो गुबुनाबो ओ मोजां गुबुना गुबुननि माने मोजांखौ रोंना बे ओ जेनबा हमना ला खन्थाइ आवरायनाय बेहा बिनि सायाव माबायदि रोंगौ बेखौ माने मोनथिना लानायबो जाहैयो आरो
ओं ओं बेनि थाखायथ' बेफोरखौ फाथिनाय जायो माने बेफोरखौ होबासो गावनि जा रोंगौथिया ओंखारबोयो माने सोरबाया गान गान रोजाबनो रोंनाय सोरबाया सावगारि आखिनो रोंनाय बिदि ओंखारबोयो माने बिनिख खायनोथ बै कालसार प्रग्रामफोरा थानाया मोजां आरो दोंना माने गामिफोरावबो थाबाबो एसे एनैबाबो बारा गोदोर खालामनो हायाबाबो एसे एनैबाबो खालामलांबाय थाबाथाय माने मोजां जायो गामिफोराव साबसिन जालाङो गामिफोराव बुजिनो हानाय जालाङो
ओं नों
थामाने बुजिग्रा मानसिफोरा एसे फोरमायना होनो गोलांनाय बायदि जायो नालाय
औ औ औ जायो नोंथां
ओरैनो बैसागो मागिनायावलाय नोंसिनिया माबायदि मागियो दानालाय गोलावथ' जोंनि आबै आबौमोनाथ' दामग्रा दे ग्रा ज' लानानै मागियोमोन दाना माथो बांसिनखौनो नुयो बक्स दामग्रा देग्रा बैदिखोसो लानाय जायो आरो लानाय नुयो आरो माने।
औ औ। औ जोंथिंजाय नोंथां दाहालागै बे जेनेबा जोङो हारिमुखौ बासायनो थाखाय जोंहाथ' जोंनि मा माखासे दामजु दंखायो नालाय जोङो माखासे दामजुजोंनो मोसायो आरो।
दाबोना? औ बिदियानो मोजां। जों थिंबो दाबो बिदियानो दङ जोंबो जा मोसानो थांबाय
औ
जा मागिनो थांबाय बैफोराव जोंबो दामजुखौनो लानानै थाङो जोंना बो दाबो खिनथु बांसिनखौनो नु गैया आरो दा माने दानिया बे फोर सोलायलांनाया मोजां नङा आरो जोंनि हारिनि थाखाय थामाने बिदि दामजुफोरखौ दामालासिनो मोसानो थांनाय बा मागिनो थांनायफोराव इदिनो दिनै थां बाय गाबोन थांबाय दि जालांनानै थारमाने उनालासे मा जालांङो माने दामनाय देनायफोरखौ रोंङा जालांङो आरो माने इदि दिनै दामा गाबोन दामा दा बैसागो बोथोरफ्राव ज' जालायनानै दामलाय लायनानै इदि मागिबासो थामाने सोरबाया सोलोंनो लुबैयो माने।
बाथ' जों जों सानै गेजेरावथ' बुहुत बाथ्रा रायज्लायबाय। नंङा होनबा? ओमफ्राय जेनबा जोंहा समनि आंखाल दोनथ'नसै।
ए समनि आंखा खाल दे होमबालाय दोनथ'नसै दे माला बा रायलाय दे ओमबालाय।